अ नोंथां खुलुमबाय।
औ नोंथां हेलौ मोजां।
नोंथांजों आं सम हगारालासिनो आंङो सोलोंथाइनि सायाव एसे राय्लायनो हागोनदा।
औ हागोन नोंथां।
औ दा नोंथाङा सोलोंथाइनि बुंनो थांङोब्ला नोंथाङा बेसेजों बेसे बेसेसिम। बेसे। थाखोसिम। फरायखो माने बे सोलोंथाइया।
आंनि सोलोंथाय एसेबां नंङा आं। ओरैनो जिनै थाखोसिमल फरायदों आरो दा। उनफोराव फरायफिननो आं आसा खालामो।
औ औ दा आं नोंथां आंनाव बाथ्रा मोननैसो सोंथि सोंनो सानदों। नोंथांनि थाखाय सोलोंथाइया बेसेबां गोनांथि माने बेसेबां मैल गोनां बुस्थु माने सुबुंफोरनि थाखाय।
ओ आंनि नोजोरजों नायोब्ला। सोलोंथाइ होनो ब्ला बेल' नङा दे नोङो एगजामाव लिरना पास जानाय।
औ औ।
माबा मोनसे साख्रि मोननाय बेखौल' सोलोंथाइ होना सोलोंथाइ होनोब्ला जोङो। ओ जि गावनि गियाननि जोहै गावनि संसार दानो हायो। नोङो जि सर खारि साख्रि मोननायल' नङा जेनेबा आलादा नोङो उनफोराव बबेबा मोनसे जायगायाव गोमाब्लाबो नोङो बि जागायाव हार सिङैनो थानानै गावखौ सामलायनो हायो। आं बिखौसो सोलोंथाइ होना सानो आरो
औ नंगौथिग नंगौ
नोंथांनि बेलायाव मा सानो आं बेखौ मिथिला नोंथाङा आलदा सानोबा फोरमायना होनो हागोन।
ओ नोंथांनि साननायाथ' थिगानो‌ दा आंनि साननायाबो बिदिनो एसे आरो थेवब्लााबो आं सानोदि ओ सोलोंथाइआ मोनसे सोलों मोनसे बुस्थुखौ सोलोंनायखौनो जोङो सोलोंथाइ होनना सानना लायो आरो जेनेबा आं बिजाबनिफ्राय हयथ'बा सोरनिफ्रायबा मोनसे बुस्थुखौ मोनसे खामानिखौ सोलोंनायखौनो आं सोलोंथाइ होनना सानो आरो बेखौनो ओ बिदिनो बेखौनो सोलोंथाइ होनना सानो आरो माने
औ औ माने दासानैथ' जोंनि नोजोराव मा मोननै रोखोमनि सोलोंसाफोर दोङो जाय गावनि संसारखौ दानो आन्थाल' सोलोंथाइखौ लायो आरो खायफाया गावनि गियानखौ फेहेरलांनानै उनफोराव आरो दावगा लां बावनो जेनेबा मोनसे थांखिथ' थायो। नाथाय बिसोरो, मोजां गियानखौ ना आवगायलांनो सानो आरो खायफाया इसिबां गियान गैयाबाबो आं ओरैनो बेखिनियाखो ओरैनो माय मायदि खालामनानै पास खालामनाबाबो बि मोनसे ओ जेनेबा खामानिखौ। मोनबानो जाबाय। जेनेबा सरकारि साख्रि मोनबानो जाबाय बिदि सानो।
औ
नोंथांनि बेलायाव जेनेबा मोननैथिबो। नोंथांनि बेलायाव नोजोरा माबायदि? जेनेबा सरकारि साख्रि ओरैनो इमान गियान गैयाबाबो। नाय ना इयुनाव गोदोर फरायनानै माबा मोनसे थांखिसिम होसोलांनाय। मा मोनसे माने मोनैनि माबाददि सानो?
आंनि साननायावथो गासीआबो गावबा गाव साननाय नि मोन्थाय दं। बा आंनि साननायनि मथेबा दा बेफोरबायसा आरोना, दि गासिबो बिजाबनि सोलोंथाइजोंल' थांबाय थाबा जाया आरो ना। माने गुबुन सोलोंथाइखौबो लानांगौ। आरो लोगोसे जोङो गावनि बे ओ लेभेल हयथ'बा जोंङो गावनि पजिसनखौ नायनानै जोंङो, जोंनि सोलोंथाइखौ लांनायखौ जों नायनांगौ आरो। जोंनि थास बेखौबो नायनांगौ। सोलोंनो नाजानांगौ। खामानि खामानिफोरखौ जोंङो माने ओ दिसाइद खालाम नानै लानाय जायो आरो
औ ओ ओ आंहा मोनसे सोंथि दङमोन नोंथांनिसिम?
औ दे सों।
दा सोलोंथाया मोनसे समाजाव माबादि बिफाव होयो होनना नोंथांङा सानो?
दा सोलोंथाइया जोंनि थाखाय बहुद गोनांथि जानानै फैदों जोंनि जोंनि बे ओनसोलावनो गोबां सुबुङानो जोनोम गैया आरो बहुदनो जामबा जामि जानानै दं आरो बहुदआनो बहुत जों रोङा आरो ना सोलोंथाइ गैयैनि थाखाय थ आं सानदोंदि सोलोंथाया जोंनि मोनसे ओ मोनसेे
जेनेबा मोनसे जोंथिस्रांनायनि मोनसे महर होनना सानो आरोना दा आंनि नोजोरावबो बिदिनो मोनसे जेनेबा सास से रोंगौथि गोनां फरायसा एबा सोलोंसाया मोनसे समाज होनाय खौ समाजखौ जों थिस्रां होनायाव गोबां बिफाव लायो। अ बुंनो थाङोब्ला मोनसे गामियाव सासे रोंग' थि गोनां फरायसा दोङो ओ नाथाय बिनि अनगायै बिनि गामिनि सुबुंफोरा जेनेबा एसेबां रोंगौ थि गैया।
औ औ।
बि सासे रोंगौथि गोनां सुबुङा बि गामिखौ सोरांनि लामायाव लांनायाव गोबां बिफाव होयो होनना आं सानो आरो।
औ नंगौ नोंथां नंगौ नोंथाङा थिग बाथ्राखौनो बुंदों।
औ।
आंबो नोंथांनि जानो सानदों आरोना।
औ औ।
दा नोंथाङा माबायदि ओ बिजाब फरायना हयथ'बा बांसिन माबायदि ओ बिजाब माबायदि टाइपनि बिजाबखौ बांसिन मोजां मोनो नोंथाङा?
औ मा रोखोमनि बिजाब खौ मोजां नाङो?
औ औ।
ओ आंनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला आङो जेनेबा गोदोनि जारिमिन जारिमिनारि बिजाबफोरखौ फरायनानै मोजां मोनो एबा बुंनो थाङोब्ला गोदोनि जोहोलाव जोहोलाव सो जोहोलावजोफोरनि ओ जालांनाय जाथायफोर खौ खारिमिनफोर फरायना मोजां मोनो।
औ मोजां नोथां मोजां।
ओ आंनि बादियैब्ला गासै सुबुंफोरानो बिजाब फरायनायनि हुदा मोनसे थानांगौ बे बिजाब फरायनाय हु जियानो जाया मानो बियो सल'आनो जा खन्थायानो जा रायथायानो जा बिजाब फरायनायनि मोनसे हुदा थानांगौ आरो।
औ नंगौ नंगौ।
नोंथाङाबो बेखौनो सानोना?
औ आंबो सानो बेखौनो नाथाय आंनि आं एसे माने आं बांसिनानो ओ सेल्फ डेभेलपमेन्टनि जेखुनु जौगानाय बिजाबफोरखौ बांसिन नायनाय जायो आरो ना। जाहाथे आंनि खौनो जौगाहोनो हानाय आरो गाव गाव नि बे खामानिफोरखौ आयदाफोरखौ बांहोनानै आरोबाव जौगाखां होनो हाबावनाय बायदिसो आङो बेफोरबायदि बिजाबफोरखौ जौगानाय बिजाबफोरखौ बांसिन नायो आरो ना नोजोर होयो आङो।
औ औ मोजां मोजां।
ओ बुंनो थाङोब्ला सुबुं सम्पद होननायनि गिबियावनो फैयो ओ गावब गाव औ सासे साग्रिद सुबुं होनना दाना लानाय अब्लासो जेनेबा नों गावखौ दाग्रोनो हाब्लासो गावनि समाज गावनि हारि गावनि ओनसोलखौ गो गोमै दानो हायो।
नंगौ।
दा बेनि बेलायाव सोलोंथाइया गोबां बिफाव लायो होननानै सानो आरो। ना?
औ नंगौ नोंथां नंगौ। सोलोंथाइ थाबासो जोंङो गावखौनो गाव माने जौगाहोनो हायो आरो गोदान गोदान गोदान गोदान आबिस्कखार जोंङो दिहुननो हायो आरो जोंङो गोबां सोलोंनो हायो आरो जाय बुस्थुखौ जों दिनैसिम मोनफेराखै बेफोरखौ जोंङो बे सोलोंथाइजोंनो जों सोलोंनानै मिथिलांनो हायो आरो।
औ। नोंथांङा गोदोनि जेनेबा बरफोरनि ओ जेनेबा जोंनि ओ रायजो राजा जेनेबा राजा दावहारु बेफोरनि बिजाबफोरखौ फरायबाय जानांगौ।
आं बिजाब बेफोर बिजाबखौ एसे एनै फरायबाय नोंथां फरायनायालाय। जोबोद मोजां नांङो आरोना बेफोरनि। काहानि बेफोरनि ओ किसुमान हिस्ट्रिबो दं देलाय बेफोरखौ खोनानानै जोबोद मोजां नांङो गोजोननायबो मोनो आरो। जोंनि बर हारिया बिसोर बेफोरबायसा एसि दं होननानै आं सानो आरो।
दा आंनि बेलायाव आं सानो। जेनेबा मोनसे हारिनि सुबुं फोरा गावनि हारिनि गोदोनि जाय ओ जोहोलाव जोहोलाव जो इसोरनि जारिमिनफोरखौ फरायना नायनांगौ बयबो
औ नंगौ नंगौ नोंथां नायनांगौ।
मोनसे हारिनि सुबुंफोरा गोदो गावनि जोहोलाव जोहोलावजोफोरा मा मा खालामनाय गावनि हारिखौ जौगानायाव हेफाजाब खामदो
औ औ।
बेखौ मिनथिबासो गावनि हारिनि मुल्य जेनेबा बेसेनखौ मोनथिना मोनो।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ बिदिनो जोंनि बर हारिनि दैमालु सोमदोन जोहोलाव थेंफाख्रि ओ बेफोरबायदि जोहोलाव जोहोलावजोफोर बिसोरनि सुंद‌ सलफोरखौ एबा जारिमिनफोरखौ
औ नंगौ।
अब्लासो जेनेबा सोलोंथाइनि बेलायाव जौगाबाय होननानै बुंजायो। नोंङो जेसेबां सोलोंङा मानो गावरिं गावनि जोनोम जायगा
औ।
ओ हारिनि जोहोलाव जोहोलावजोफोरनिनो बागैनो मोनथियाबा माने सोलोंथाइखौ आद्रा आद्रा मोनो होना आं सा
औ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ। नोंथाङा थिक खथा खौनो बुंदों दे होमबा। नोंथां जोंनाबो समा जाबाय आं उनाव नोंथांग्रौ लोगो मोनगोन होननानै आसा खाला मबाय। दे होनबा गो-गोजोननाय थाबाय होनबा नोंथां न'।
औ गोजोननाय थाबाय।